हेलौ औ नोंथां
औ खोनादों
खबरा मोजां?
औ मोजां।
अह मा खालामगासिनो दायो
दा बर्थमान ओरैनो दङ
औ-ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङना
औ दङ
अह दा ओ जों एसे ओ गोदो गोदायनि जे थासारि जे गोदो गोदाय माबायदि द्रेस आरो दा माबायदि ओ जि जोम गानो दे ओ दे बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा ओहोम दा ओ दायो आं एसे बिबुंथि लाखिग्रोनोसै जे गोदो गोदाय-गोदो गोदाय ओहोम आरो दानि सि जोम गाननायफोरनि फारागथिया मा बेखौ आं एसे बिबुंथि लाखिनानै अह आं खावलायनोसै ओरैनो
औ-औ दे
दा ओ सि जोम होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंनिया सुबुं अह'एबा आबै आबौ बा जोंनि थांखांनाय जेनेरेसनफोरा जे गाव गावनि मोदोमखौ एबा गाव गायनि जिखौ गाव गायनि बडिखौ सोलेरखौ होबथिनानै लानो थाखाय बायदि बायदि हिस्ट'रिकेल हिसाबै जोङो फरायनानै एबा मोनथिनानै मोनो नङा होमबा जे जों ओ दंफांनि लाइफां एबा बिफां बिगुर जे जिब जुनारनि बिगुर खोदोम ओ बेफोरखौ हाग्रा बं ओ जों औ हाग्रा बंग्रानि हेफाजाबै जों गावनि ओ सोलेरखौ खोबथियोमोन
औ
ओ दाथ' जोंनि दा जाखांफुनाय-जाखांफुनाय सुबुं माहारिनि गेजेराव दाथ' बेफोरबायदि नंलिया नङा होमबा
औ नंलिया
थ' गोबां मडार्न मडार्न एबा फेसिलिटिस एबा डिजाइन बेफोरखौ ओहोम मेेनटेन खालामनानै मानसिफोरा सि जोमखौ गानो दा ओ ओ सिजोमनि सि जोम होनब्लाबो गोबां ओ रोखोमनि सि जोम थायो जेरै क्लासि थायो सोरबा-सोरबा एसे हिप हप स्टाइलनि एह दे ओ एसे आरो जेन्टेलमेनफोरा आरो एसे स्टेेनडार्द लेभेलनि सिजोम आरो एसे बायदि बायदि सुबुंफोरा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि सि गानो नङा होमबा सोरबा बेसेन गोसानि गानो सोरबा औ सोरबा बेसेन गोसानि सोरबा एसे खम दामिनि सोरबा आरो ए से सोरबाथ' आरो ओ एसे ओ बहुद गोरिब एबा पुर-पुर फेमिलि फोरा माने ओ बायनानै एबा गोग्लैसोनानै थानाय सिफोरखौ गानो नङा होमबा दाथ' अ गोबां सुबुङानो जौगाबाय दानि जुगाव जि जोमनि आंखाल गैला गोनां- थि गैला बायबानो एसे बायबानो मोनो अनलाइन सपिं खालामो सि जोमनि थाखाय जेबो माने गोनांथि गैला आरो नङा होमबा? दा औ नोंथाङा एसे बुंफोरथिनानै होदो जे नोंथाङा अ दाबायदि जेनेरेसनाव नुनायाव जे दानि आथिखालनि सुबुंफोरा माबायदि ड्रेस माबायदि द्रेसखौ बांसिन गानन-गाननाय नुयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
अ दानि अ जुगाव बुङोब्ला गोबां सुबुंफ्रानो अ माने उन्दैनिफ्रायनो जि जोम गाननो मोनो
औ
गोदोथ' बिदि गैयामोन ओ गोदो जेरै-बिदिनो जिब जुनारनि जिब जुनारखौ अ मैहुर खामनानै
औ
औ माने बिसोरनि खोमोनफोरखौ माने हाख्लानानैसो माने बिदि ड्रेस बानायोमोन आरो दंफां लाइफां बिदिनो बिलाइफोरखौ लानानै माने जि जोम जों दोनोमोन माने गोदोहाय माने बिदि एफा माने बिदि जौगानाय जौगाथि गैयामोन
गैयामोन औ।
दानि माने जुगा गोबां जौगाबाय गोदोनिफ्राय बांसि फिन दायो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
नुनो मोनो औ।
औ गोबां माने ओ जौगाथाय जाबाय जोंनि बे जेनेरेसना माने ओ गोबां मोजां मोजां ड्रेस गानो जेरै जों नुनो मोनो ओ बिमाफोरा दख'ना गानो।
औ।
औ जोङो फिफाफोरा जेरै ट्रेडिसनेल होनबा जेरै दख'ना गानो बिमाफ्रा जेरै फिफाफोरा ओ ट्रेडिसनेल हिसाबै गामसा गानो।
गामसा गानो औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो गोबां माने ओ गुबुन माने हारिफोराबो बेलेग बेलेग ट्रेडिसनेल दं। गाव गाबागाव माने गोदोथ' बिदि गैयामोन दा माने गाव गावबागाव हारि दं नालाय गावनि गाव माने ट्रेडिसनेल ड्रेस बनायनानै लाबाय। जेरै बर'फोर जेरै आसामिस बेलेक बेलेक टाइपनि बायदिसिना उम दानि जुगाव जों नुनो मोनदों गोबां माने सुबुंफ्रानो ओ माने ड्रेस गाननानै माने गोबां देखायनायखौ जों नुनो मोन्दों। सोरबाफोरा माने ओरैबायदि नायजाव नायथावै माने ड्रेस गानो।
औ औ।
औ गोबां माने मुगैथावना
औ।
औ। सोरबाया मोजां गानो, जों माने बे जों माने हमथानांगोन आरो जों बे ओ नायथावै ड्रेस गाननायफोरखौ जोंनो माने होबथा नांगोन होमब्ला जे जोंनि बे ओ बिसोरबो ओ जोंनि बे ट्रेडिसनेल ओ दखनाखौ गानोब्लासो ओ हारियाव बो जौगागोन आरो जोंनि मानसि फ्राबो जौगाथाय जागोन मोजां ओ माने हाइ लेभेलाव थांगोन
औ
औ
औ दा ओ ड्रेस होननानै बुङोबाथ दानि ओ जाखांफुनाय एबा मडार्न मडार्न ओ जाखांफुनाय जुगाव एबा बेयाव ओरैबायदि ड्रेस गानो औ नंगौ नंगौ नोंथां होननाय बायदि
औ
नायथावै एबा गनायजाथावै आरो ना
औ
औ दा बेफोरनि बागै बुंङोब्ला ओ गोदो गोदायथ बेफोरबायदि गैयामोन जे दानि दानि बायदि गोजां गोबां फेसिलिटिस गोनां गैयामोन जे ओ सिगांहाय ओ गोबांङानो हिस्टरि फोराव मोननाय बायदिब्लाथ गोबांङानो द्रेस सि जोमबो गाननो मोनाखै नंङा होमबा
औ औ
औ दाबो ओ दाबो बेफोरबायदि ओ दंङ बेफोरबायदि ओनसोल जाय सि जोम गाना एबा ओ जुनारनि जुनारनि ओ बाख्ला एबा सोलेरफोरखौ बाहायो दा दाबो ओ गोबां जायगा एबा हाग्रामाफोराव थानाय एबा ससियेल मिडियानि एपफोरजों जों नुनो मोनो नंङा होमबा
औ
दाथ' नैबे नैफोरबायदि दा जुगाव जों ओ गावनि सोलेरखौ खोबथिनो थाखाय गोबां रोखोमनि जोंनियाव फेसिलिटि नुनो मोनो जे नआव थाबोला जों बेलेग गुबुन मोनसे द्रेसखौ गानो आरो बाहेराव थांबोला एसे एसे मोजांखौ गानो आरो अबेयावबा ओ अब अफिसाव थांबा जों एसे फरमेलिटिस गानो जोंनिया गासैबो पारपसावनो माने सि जोमखौ गुबुन गुबुन रोखोमै गाननो हानाय जोंनाव फेसिलिटिस जाबाय आरोना दा ओ सिगांथ बेफोरबायदि गैयामोन दा सिगां थ सि जोम बेफोर मा बेफोरखौथ मिथियामोन नङा होमबा दानि जुगाव औ दानि आथिखालनि जुगावथ' आरो बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि डिजाइन फेशन आरो ओ मडार्न हिसाबै गोबां आइजोफोरा -बो मोजां मोजां दख'ना गानो एबा ब्रेन्ड ब्रेन्डेड होनना बुङोना बेफोरखौ
औ औ
बेफोरबायदि गानो दा ओ नोंथाङा ओ एसे बुंदो जे ओ इन फिउसार ओ जों ओ दड्रेसनि सायाव ओ माबायदि ओ डेक'रेसन साजायनाय एबा नोंथाङा सिम्पोल टाइपनि एबा ओ सोखो मोखो ड्रेस बेफोरखौ बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा
जोंनि ओ ओ बर' आइजोफोर आरो हिनजावफोरखौ
जोङो माने बिसोरनि सायाव मोजां ओ लामा दिन्थिनांगोन जोंनि बे लाइमोन सिख्लाफोरनि आरो सेंग्राफोरनि ओ लामा खौ माने जोङो जिथ जिथु मानसिफ्रा ओ बिदिनो गोबां माने ड्रेस गानो
औ
ओं जों माने मोजां सिमपोलावनो थानांगोन मोजाङै जों माने ओ दावगायलांनो नाजानांगोन अब्लासो जोंनि माने इन फिउसार जों मोजाङै माने सोलिलांनो हागोन जों माने दा गोबां नुनो मोनो जों गोबां माने ओ जेरावबो नोंथां बिदिनो गनाजाथावै ड्रेस गानो बयबो जोंनि बेयावल नङा गुबुन गुबुनावबो जों नुनो मोनो
औ औ औ
जों माने बेफोरखौ होबथाबासो जोंनि उन फिउचाराव जोंनि फैगोन जेनेरेसोन नि मानसिफोरा बेनि होनबासो मोजां जाहैगोन
औ
अब्लासो बिसोरबो। माने सोलोंनाय नङा बे माबाखौ द्रेस गाननायखौ आरो।
दा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम ओ सोंलु बिमुं लाखिनायनि थाखाय
औ।
ओ बे गोजोनबाय औ दे।